हेल' सम जादों हेल' खोनादोंना?
औ खोनादों
एसे लासै लासै खोनादोंमोन नोंनिखौ।
हेल'
खोनाबाय खोनाबाय।
औ दालाय?
बेलासिनि गोजोन बेला खोनादों बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनो।
औ नोंथांनिसिमबो
औ ओ जों होमबा डाइरेक्ट टपिकआव फैनोसै ना?
औ जागोन दे
जों गायगा ससियेल मिडियानि बागै फंनैसो सावरायनाय जादों आरो दा आं फंनैसो ओ बुंफ्रुनानै होनोसै ससियेल मिडियानि बागै। ओ जोंहा ससियेल मिडियानि बाथ्रा बुङोब्ला दानि समाव गोबां बिथिंफोरावनो माने हेफाजाब मोननायफोरखौ जों नुयो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों ससियेल मिडिया माने जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय समाव जोंनि माने मोनसे पार्ट जानानै फैबाय आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो ओ स्टुडेन्टफोरनि बेलायावबो जोङो ससियेल मिडियाफोरा स्टुडेन्टफोरखौ गोबां हेल्प खालामो। आहार दा बे ससियेल मेडियाया गोदो गोदोनि समाव गैयामोन गोदोनि समाव जोंनि सुबुं माहारिफ्रा ससियेल मिडिया गैयिनि थाखाय गोबां प्रब्लेमफोरजों जुजिनानै थानाङोमोन आरो ओ खबरफोर मोनलायलाया नाथाय बे आथिखालाव फैयै फैयै माने जोबस्रांबाय ओ जाय या खौरांफोरखौनो ससियेल मिडियायाव थाब थाब मोनो हा दा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ बिजनेसफोर खालामनाय ओ बिदिनो माखासे कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै रां आरजिनाय बेफोरबायदि सुबिदाफोर जानानै फैबाय दा आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों गोदोनि समाव जों सुबुं माहारिया ससियेल मिडिया गैयि समाव माबायदि प्रब्लेमजों प्र प्रब्लेमजों जुजिनांदोंमोन आरो फैयै फैयै दासिमहालागै ससियेल मेडियाया जोंनि सुबुं माहारिनि ओक्षगेजेराव माबायदि गोहोम खोख्लैदों जोंनि थाखाय माबायदि मोजां आरो माबायदि गाज्रि बेफोरनि सायाव नोंथ बिथांखौ माने फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायबाय आरो।
औ जागोन दे। ओ गोदोनि जुगावथ' जेनेबा बा ओ सुबुं माहारिया गोदो जे बो माने साननो हनो रोङैनिफ्राय बे समनि फ्रायनो माने बिसोरो ओरैनो मा होनो बिसोरनि साननाय-हनायफ्रा जेबो दावगानाय गैयामोन एबा जौगानाय गैयामोन बिसोरो जेबो गोदान गोदान सानखांनो रोङामोन। ओमफाय बे समाव माने बिसोरो जाब्बा जुब्बा माने गावसो जोंनि उन्दैखौल' सुफुंनो थाखाय थांना थाबोयोमोन आरो मा मोनो बेखौनो जायो। आ ओमफ्राय मा मोनो बेफोरखौनो गानो ओ मिथिंगाजों इरेक्ट लोब्बा जानानै थानानै थाबोदों आरो बिसोरो औ ओमफ्राय बिसोरो माने जौगानायनि लामाखौ जेबो मोनथियामोन आरो। ओमफ्रायो बिनिफ्राय गोदोनि जुगाव ससियेल मेडिया गैयैयाव बिसोरो माबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैयोमोन नोंथांनि भयसखौ एसे लासै खोनादों औ दालाय?
औ दा मोजां खोनाबाय।
ओ बिदिनो गोदोनि जुगाव माने ससियेल मिडिया गैययाव बिसोर माबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैदों होननानै बुङोब्ला ओ बुंनो हायो जे गोदोथ' ओ गावजों गाव गोजानाव थानाय सुबुंफोरखौ ओ लोगो हमलायनो बा खबर खबर लालायनो थाखाय ससिल मेडिया गै-गैयामोन जिहेथु गोदो लाइजामफोर लिरना हरनाय जायोमोन ओमफ्राय बे बेफोर लाइजामाबो माने जेनेबा दिनै हरोब्ला बिनि मास मोनसेसो उनावसो बै न'खराव सहैनाय खुरमा जाथि खबर मोननाय बेफोरबायदि गोबां सान बारलाङोमोन आरो जेनेबा सोरबाफोर लोमजायो साजायोमोनब्लाबो ओ बैफोर नखर नखरजों माने गावजों गावजों गाव जगाजग खालामलायनो हायि लोमजाखांनाय बेसेबा गोबाव उनावसो खबर मोनलायलायनाय बेफोरबायदि सावगारि खौ गोदो माने नुनो मोनोमोन जायफोरा गोबां प्रब्लेम होयोमोन आरो थांना थानायाव ओमफायो सोरनिफ्रायबा मदद नांगौ गौ बाबो बेखौ हमनो थाखायनो बेसेबा जेंना सोमजियोमोन जेराव गोदोनि जुगाव गारि मथरबो गैयामोन जगाजग खालामलायनो थाखाय ओमफ्राय बेबायदिनो बबेबा मोनसे जायगायाव हान्थिनो थाखाय गोबां खस्थ' मोननांगौ जायोमोन आरो गोदोनि जुगावथ' थाबायनानै
औ औ
जे जाय समनि
औ
खुरमाफोरनि न'खरफोरावबो माने दसे समावनो माने लोगो लोगोनो खबर हरनाय मि मिथिलायनाय बेफोरबायदि थासारिया मोनफैनो हाबाय आरो यो जेराव ओ गोदोनि गोबां जौगाबोबाय ओमफाय बेबायदिनो ओ नोंथाङा आरो माखौ सोंबावदोंमोनलाय? अ आथिखालाव माने माबायदि दियै ओ ससियेल मिडिया सोलायबोखो ओम आथिखालाव ओ ससियेल मेडियाया सुबुं माहारिनि गेजेराव गोहोम खोख्लैदों होननानै बुङोब्ला बियो फारसेथिं मोजांबो आरो फारसेथिं गाज्रिबो जायो। ओमफ्रायो बिनि गोहोम गौ माने गाव गावनि सुबुंनि सायाव सोनारो आरो बिनि गोहोमा माने गावनि ससियेल मिडियानि फारसे बाहायनाय। बियो माबायदि बाहायदों ओ नांला बुंसा ओ टाइम गैया बाइम गैया बेफोरखौ ओरैनो बाहायबाय थायो ब्ला एबा आरो बेफोरखौ नाङा फाङा नंखाय खामानिफोराव आरो ओरैनो ओ टाइमफोरखौ ओरैनो बारग'होनो ओरैनो फाल्थुआव बाहायोब्ला माने बेफोरो गाव गावनि जिउखौनो खहा खालामोब्ला ओरैनो थांगारहोयो आरो बरबाद खालामना होयो आरो माने। ओमफायो ओ बेनि फ्राय मोननो हाबावो
ओ जेनेबा मोजां खामानियाव फैयो होनोब्ला ओ ससियेल मिडिया मोज मोजां गोहोम होयो होनोब्ला बेखौ जोङो मोननो हायो जेरै ओ गावनि रोंगौथिफोरखौ ससियेल मेडियानि गेजेरजों देखायनानै माने गावखौनो ओ गुबुननि सिगाङाव सिनायथि होनो हायो। ओ जाय गावखौ बेसेन गोसा सा आरो ओ गोजौ थाखोसिम दावगाहोनो हायो। आरो बेजों लोगोसे गाव बे ससियेल मेडियाजोंनो ओ एसे एनै खामायनोबो हायो आरो बेबायदिनो आथिखालाव गोबां बेबायदिनो ससियेल मेडियाजों बेबायदिनो रां खामायनानै ओ गोजौ थाखोसिम दावखोनो हानाय धोनि जानाय बेफोरबाय जों नुनो मोनसै आरो
नोंथाङा बुंनाय बादिनो माने ससियेल मिडिया ओ गोदोनि समाव जोङो कमिउनिकेसन खालामनायफ्रा माने जाथि खुरमाफोर थायो नालाय गोजान गोजान दा बेफोराव कमिउनिकेसनफ्रा गेब जायोमोन आरो। खौरांफोरखौ मोनलायलायामोन फोरखौ थाब थाब मोनलायलाय लायामोन। बा आथिखाल आथिखालाव अ जिखुनु जाया माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला खौरांफोरखौ जोङो अ ससियेल मिडियानि गेजेरजों थाब थाब मोनो बैफोर सुबिदाया गोदोनि सम समाव गैयामोन आरो दा बेफोर आरो ओ गोदोनि समाव ओ एन्ड्रइड फन गैयैनि थाखाय आ माने ससियेल मिडिया बाहायनाय बेफोर गैयामोन दा बेफोर आथिखालाव फैयै फैयै ओ आथिखालनि समाव माने गोबां सोलायफैबाय ओ फारसेथिं जोङो जेरैहाय स्टुदेन्टनि बेलायावनो नायनो हागोन। हमनानै ला सासे स्थुदेन्था ओ माबेबा मोनसे ओ कुइसनफोरखौ माबेबा मोनसे सेपटारफोरखौ लायोब्ला स-ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो ओ गुगोल फाव सार्च खालामनानै बेफोरखौ बुजिनानै लाखि नो हानाय बेफोरबायदि सुबिदा फैबाय आरो। आरो ओ फारसे थिं जों बिजनेस फोरनि खोथाफोरखौबो नायोब्ला मिथियो माने ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै गावनि प्रडाक्टफोरखौ ससियेल मिेडिया प्लेटफर्माव लाबोनानै गावसोरनि प्रफिट फोर इमप्रुभ खालामनो हानाय बेफोरबायदि सुबिदा जादों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। आरो आ ओ बिदिनो ससियेल मिडियाफ्राव जेरै इउटुबफोराव सासे मानसिया बा आ सासे स्टुडेन्टआ मोजां मोजां इनफरमेटिभ गोनां माखासे भिडिअ'सफोरखौ नायनानै नलेजफोरखौ कालेक्ट खालामना लानो हायो आरो गावनि ओ गावनि माने नलेजखौ इमप्रुभ खालामनो हायो दा बेफोर जाबाय ओ जोंनि थाखायनो मोजां आरो ससियेल मिडिया। दिया जोंनि थाखाय बेखौ माने मोजां। सुबिदा होदों आरो ससियेल मिडियानि दा आरो फारसेथिं जों नुयो माने ससियेल मिडियाखौ बाहायनानैनो ससियेल मिडियानि बांद्राय एडिक्टेड जानानै जायफोरानोखि सानफ्रोमबो बिनो बेखार टाइम हगारबाय थायो जायफोर स्टुदेन्टफ्रा फरायनांगौ समफोराव गावसोरनि टाइमफोरखौ ओरैनो बेखार खालामहरो दा आ बैफोरबायदि स्टुडेन्टफोरा जेरै आरो गोबां दंबावो जेरै आ ससियेल मिडियानि एडिक्टेड जानानै बांद्राय आ मा होनो रिल्स स्क्रल खालामनानै सम बारहोनाय गावनि मावनांगौ खामानिखौ दा बैफोरखौ नोजोर होनानै बैफोर स्टुडेन्टफोरखौ माने मा मोजां जागोन बेफोरनि माबाफोर राहा लाजागोन नालाय बेनि सायाव एसे फोरमायनो होनो।
ओ ससिल मिडियानि गेजेरजों मा होनदों होनफिनलाय?
औ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जायफोर गथ'फ्रानो माने बांद्राय एडिक्टेड जाबाय बेैफोरनि फारसे बेफोरखौ फोसाबनायनि माबाफोर राहा लाजागोन नामा?
बेफोरथ' माने ओ गिबियावनो गाव गावनि सायावसो सोनारो नालाय बिसोरो माबोरै बाहायो ओमफ्रायो बेयाव माने गिबियावनो गावखौनो सांग्रां लाखिनांगोन। ओ जेनेबा गावो गिदिर एबा न'खरनि बिगोमा जायोब्ला बियो सिगाङाव गावखौनो नायग्रोनांगोन। ओमफ्रायो बिनिफ्राय बे बे न'खरनि जेनेबा गथ' गथायाइफोरा बेफोरनि एडिक्टेड जायोब्ला बिमा बिफानि सायाव सोनारगोन बियो बिमा बिफाया बिसोरनि ससेयेल मेडिया बाहायनायखौ माने नायनानै माने होबथानो हानांगोन आरो आरो होबथानो लाखिनांगोनबो ओमफ्रायो माने बिसोरखौ गोसोबायदि बाहायनो। होनाङा आरो आरो ओमफ्रायो बेनिफ्राय बे ससियेल मिेडियाखौ माने बाहायबाबो माने ओरैनो सोलोंथाइफोरनि बेलायाव ओमफ्रायो नांगौ जानाय बेसादफोरखौ मोननो थाखाय आरो बेफोरखौ बेफोरनिफ्राय नांगौ नलेजफोरखौ लानो थाखायसो माने गावनि गथ' गथ' गथाइफोरखौ ससियेल मेदियाखौ बाहायहोनाय बेफोरनि गेजेरजों माने एसे होबथानो हानायनि राहा दं आरो ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' गेदेर होनोब्ला बिसोरो गाव गावनि सायावनो सोनारो बिसोरखौथ' रावबो होबथानो हानाय माबा गैया नालाय
औ दा नोंथांनि बुंनायफ्रा गासिबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने जायफोर एडिकटेड जानाय बेफोरखौ होबथानायनि गामिफ्राव होबथानायनि राहा लाजायो आरो न'खरनि मानसिफ्राबो बे बिनि राहाफोरखौ साननांगोन। दा जोंहा समाबो जाबाय
औ
दिनै नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय होमबा जों टपिकखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दोननोसै होनबा ना?
औ जागोन दे।